हेल' औ मोजां खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादो नोंथां
ओमफ्राय नोंथां हेलौ खोनादों?
ओं खोनादों दे बुंलाय
ओ नोंथांनाव माबा मोनसे फंसे खोथासो सोंनो नागिरदोंमोन आङो
मा खोथामोन नोंथां दे सोंनाय
ओ ओ बे सबाय ओंख्रिखौ माबारै सङो मारै मारै सङोमोनलाय नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन
फोरमायना होदो ओमबा
औ बिदिबा खोनासंदो नोंथाङा
औ दे
जोङो फार्स्टावनो सबायखौ दैयाव सोमनानै दोनबाय आरो दसे
उम
हायोबाथ' नों गोबाव सोमना दोननो हायो आङो सम दंबा
उम
मानो दैयाव सोमनानै दोनो होननानै बुङोबा सबायाव थानाय बे मैलाफ्रा गुयो ओमफाय सबाया बुगानानै रुनाय टाइमाव थाब मोनो आरो
उम
बिगुरा रुय गायो
उम
सबायखौ सोमनानै फोखांनायनि उनावहाय सुनानै लादो आरामसेनो मोजां हुख'बा मोजाङै हुख'बा बे सबायाइनि बिगुरा खारो आरोजोबो
उम
सबायखौ सुखांनायनि उनावहाय
उम
दोखसियावहाय होनानै खारै होनानै रुनानै लादो आरामनो
उम
रुदो नोङो दस मिनिटसोबानो जागोन आरो मोजां अर होनानै रुयोबा खारै मोजां नाङोबा ओमफाय नोङो सबबायखौ सबाइखौ रुखांनायनि उनाव सबाइखौ नों माजों सङो नोंनि गोसोसै आरो दावजो सङो दाउजों संनोबा नोङो दाउखौ आरामसे एवनानै लादो फ्राय खालामनानै मस्ला मस्लि होनानै
उम
बेनि उनावहाय नोङो सबायखौ होसननानै होदो आरो
उम
सबायखौ होसनखांनायनि उनावहाय नोङो गोथाव जादोंना जायाखै संख्रि नांदोंना नाङाखै खारै नांदोंना नाङाखै साखिबानो जाबाय
उम
सबायखौथ' जोङो बांसिन दाउजों जानाय जायो
उम
आरो
बिदि सङो आरोना हेलौ खोनायाखै नोंथां हेलौ हेलौ खोनादोंना हेलौ